औ खोनादोंना नोंथां मोजाङैनो?
औ खोनादों औ।
औ होनोमबा जोङो मोनसे आयदा लानानै बे आयदानि सायावनो सावरायनोसै। ओ आयदाया जाहैबाय जोंनि बर'फोरा जे माखासे समाव ना हम बे बै ना हमनानै जानाय खौ जों माबायदि ना हमनानै जायो आरो बे ना हमनायाव जोङो मा मा आइजें बानायो आरो बेफोरखौ बेफोर आइजेंफोरखौ जोङो माजों बानायनानै लायो बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
होमबा आङो ओ गिबियावनो आंनि
गिबिआवनो आं एसे फोरमायगोरनानै होनोसै। औ दे दे।
ओ ना गुरनानै जायो एबा जोङो ना गुरनायाव माखासे बे जोङो आइजें आलाफोरखौ बानायनानै लायो। ओमफ्राय बैफोर आइजेंफोरखौ जोङो माजों बानायो होनोब्ला ओ माखासे जोङो ओ औवानो औवाजोंनो
औवाजोंनो जोङो बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो।
जेरै सेनखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो। ओ लोगोसे जोङो ओ औवाखौ जोङो फाथि सैनानै उनावहाय बेखौ हेबनानै ओमफ्राय बे जोङो बेखौ खानो थाखाय माबाखौ ओ हेबनायाव बै राइदोंंखौ बाहायो आरो राइदों। जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो औ।
औ।
राइदेंजों खानानै जों बेनिफ्राय ओ खाथेनाय बा हेबनायखौ जोङो रायदोंजों हेबो नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ ओ बायनानै मोननाय प्लास्टिक दुरुंफोरजोंबो खा हेबनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो आरो जोङो खखा। खखाखौबो जोङो ना हमनायाव बाहायो। बेखौबो औवानिफ्रायनो मोनो जोङो बेआव औवा खौ डाइरेक थोंजोङैनो जोङो ओ गुदुं गिदिर औवा नायनानै जोङो बेखौ ओ दानखाव एफ फारसेथिं गालाय जोङो दानखावनानै फिसा फिसा फिसा खालामनानै बे फारसेथिंनिखौ जों दानालासिनो सिंखावालासिनो बिदिनो गथायैनो लाखियो आरो। लाखिनानै उनावहाय बेखौ ओ दुरुंजों हेबबोयो जों हेबनानै ओमफ्राय मोखाङाव जोङो ओ बेयावहाय मोखां खानानै होयो ओ गिदिर खालामनानै जों ओ औवा खाथिखौ जोङो ओ फिसा खा खाथिसैनानै उनावहाय बेखौ गुलु गुल मेरायनानै जोङो बे मोखाङाव खानानै होयो बेबायदिनो जों
सखाखौ बानाय बानायो आरो खाथि
खौबो ओ जोङो थेवल जिरनानैसो जोङो बानायो आरो बे खाथिखौ फिसा फि
फिसा फिसा बेयाव बांद्राय गोलाव जाया ओ नै थाम ओ थामफुदसो गोलाव जायो आरो औ। आरो जोंहा मोनसे दंबावो फल' बे फल'खौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायायनानै लायो। नंगौ। बाहायनाय माखासे आइजेंफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनायजोबनानै लायो होननानै जों बुंजायो। नंगौ बेबायदिनो बैफोर ओ आगजुफोरखौ जोङो जेब्ला दैज्लां बोथोर ओ
रननि दै फैयो बा दै देरो अब्लानिया जोङो बै माइ दुब्लि फोथारनि आलिफोराव जोङो सानानै दोनहैयो। ओमफ्राय बेबायदिनो जों माखासे नाफोरखौ जोङो नांना थानायाव खौ मोनो आरो जेरै- फिथिख्रि मावा ना
नास्राय गोरै आरो सिंगि मगुर बेफोरबायदि खौ जों मोननो हायो आरो लोगोसे ओ सलबारानिफोरखौबो जोङो सम बबेबा सम थ' जों नांनानै थानाय जों मोनो। आमफाय सेनाव जोङो नाथाय बांसिन ओ सेनाव नांनाय नाफोरा बिराद मोजां जायो आरो स्र' स्र'नो ओ गथा गथा जेरै- बालाबोथिया औ फिथिख्रि नाफोरा गिदिर गिदिर ओमफ्राय नास्राय गोरै बेफोरबायदिया बांसिन
नाङो आरो।
ओमफाय बेफोरबायदिनो हमो आरो लोगोसे जोङो जायखौ बोरसि ओ बोननाय होनो जोङो लफायनाय आरो बाथा होनाय बे मोननै रोखोमनि होयो जोङो बाथाखौ जोङो जेरै होयो होमबा जोङो खौ ओ- मोनसे ओ बाथा गुसुं जोङो बेबायदि दैयाव माने गोदोआलासिनो थाग्रा ओ बिफां मोनो जोङो बेयो माने गोजावनानै थायो आरोना बे बिफाङा बे बिफाङाव जोङो ससे लानानै जों बेवहा खानानै लायो बोरसिखौ जोङो बै खुन्दुंजों खानानै बे बनथुख्रायाव खायो आरो खानानै उनावहाय जों बेयाव खान्स्रिबा जों माबा मोनसे ओ मोस्रोम बै बमब्रमा बा मोस्रोम गिदि गिदिरफोरनि बिदैखौ जोङो फुनानै बेबायदि दैयाव होनानै फैयो अबा अब्लानिया जोङो दसे गोबाव बा बिदिनो नै थाम घन्टा
थाम घन्टानि उनाव जों नायो अब्लानिया बे अखरफोराव नाफोरा अरनानै थायो
औ बे रोखोमैबो हमो
नोंगौ नोंथां
मा होनो बेखौ जोङो बांसिन औवा बिजौफोराव बै बोरसिखौ दु-दुरुंजों खाना लानानै जोङो बिदिनो नाया जानो मोजां मोननाय आदारखौ जोङो बोरसियाव सोना लानानै जोङो ओरै फिसि दैयाव होनानै फिस्रिनानै होबाय थायो आरो, अब्लानिया बै नाया फैनानै बेयावनो ओ बेखौ जाना लाफैबाथाय बियो ओ नांथाबाय आरो नांथाबाय अब्लानिया जोङो बेखौ बोनानै बोखांबाय बेबायदि खालामनानैबो जोङो नाफोरखौ हमनानै जायो बेबायदिनो माने गोबां ओ रोखोम रोखोमनि बा आदब बाहायनानै जोङो नाफोरखौ हमनानै जायो आरो नोंथां। अ नोंथांनि नोंथांमोननिथिं ओ मा मा रोखोमै नाफोरखौ हमनानै आरो बै ना हमनायाव मा मा रोख खोमनि आइजेंफोरखौ बाहायो नोंथां।
नंगौ नोंथां। नोंथाङा मखनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बानायायनाय जायो। बा बेबायदि खान्थिजोंनो नाफोरखौ हमो दा सेनखौबो ओ जों बे ना सेन आरो बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिबाददि नुयो आरोना जेरै जाम्फै बे बोहैनाय जाम्फै फैय थायोना नोंथां। औ दै बोहैनाय बेहाय माने दा दैज्लां बोसोराव अखा हानायजों। जों दै बांसिन जायो नालाय आरो दै माबा दैसाफोरनो दै हाबफैयो। बेफोरावहाय ना फैयो आरो गोबां रोखोमनि ना दा दैज्लां बोथोरनि ना। माने बालाबाथा। खौनो होन बा ओ फिथिख्रि ना गोरि ना नास्रि ना। बेबायदि गोबां रोखोमनि ना। फैयो आरो फख्रियाव हगारनाय नाफोरबो मालाबा फैलाबायो बिदिनो। औ मिरखा ना रौ ना बेफोरबायदि फैलाबायो आरो थ बेनि थाखाय मा खालामो जोंनि ओनसोलावहा आं नुदों जे बे जाम्फैखौ थेनानै जोङो बेहाय सेन सायो आरोना सेन ओरै। ओम गेजेरावहाय बे औवानि सिरिन होयो आरोना नोंथां। दैयाल बारलांनो हायो जों बेखौ सिरिन होनना बुङो आरो माने औवाजों औवानि खा थि सैनानै औवानि हेबनाय आरो ना बेहाय दैयाल दैयाल बारलांगोन नाथाय नाफ्रा बारलांनो हाला आरो ओमफ्राय ओरैनो जिं जिङआवहा जों सेन सायो सेनखौ दोननो हाबाय बा नाया दा बारलांनो थाखाय ओरै साइदआव बारलांनो हाला नालाय बेखायनो बिथांमोना सेनजोंनो बारलांनांगौ जायो आरो सेनावहा नांना थायो आरोना बेबायदि आरो औ थ बेबायदि जों ना सानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना बेबायदि औ। जोंनि न खाथियावनो सायोमोन सिगाङावहा आरो दाबो सायो। दै बांसिन फैबा जाम्फैयावहाय बेबायदि ना सानाय। खौ जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो सेनखौथ माबारै बानायोबा नोंथाङा फोरमायखाबाय। ओ सिगां जों बे हेबनायाव औवा खाथि सैनानै बेबायादि सेन बानायनायाव हेबनायखौ। ओ उम जों फाथोनि दुरुङा बेजों हेबोमोन सिगाङावहा औ जोंहा माथा दंखायोमोन नालाय। फ्राय उनावहाय। ओ रायदोंनि दुरुंजोंबो हेबनाय जादोंमोन। ओमफ्राय दाथ आथिखालाव जों प्लास्टिकनिजोंसो दिरुंफोरजों हेबनायजों जों नुनो मोनो आरो थ‌ बेबायदिनो खखा दं आरो खखाखौ जोंनि ओनसोलावबो बाहायो खखाया। थ औवा फांसे दाननानै बेखौ खौनो ओ बेखौ खाथि सैलायनाङा। माने बेखौ औवा दरसेखौनो जों बुखावनानै बेखौ। ओरै जों खुवा माने गोलाव खालामना हायो आरो गुवार खालामना हायो आरो ना। ओमफ्राय दै दाहार दुब्लिफोराव आलि आलिफोरावहाय जों साना दोनो। दुब्लियावआ। बेयावनो नाफ्रा दै दाहाराव फैयो नालाय बेयाव हाबना थायो ओमफ्राय दै दाहारनि थाखायनो बिसोरो ओंखारफिनलांनो हाया आरोना बेहाय।
नंगौ।
थ औ बेबायदि आरोना बेबायदि हमनाय जायो जों खखाखौ औ दा आरो उनाव बि बेबायदिनो आरो दङ जोंनि ओनसोलावहा जों जों जेजों ओ औवानि सिगां जों बे माने गनसि गन होनना बुङो आरोना नोंथां। बे जायखौ जे खौ जों खाना जायो बे गनजों ओमफ्राय बेखो जोङो हाजायो आरो। जेजों दैयावहा बेबादि गुवार खानानै जों जेयावहाव हाजायो। ओमफाय हानानै जेब्ला नाया फैयो अब्लानो जों बेखो बोखांना होबानो नाया फैयो आरो। दै जेयावहा नांनानै माने जे जेनि गोजौआव फैयो आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो हमनांगौ जायो। जोंनि ओनसोलाव बेखौ दला जे होनना बुङो आरोना जोङो औ बेबायदि। थ' बिबो माने दान्दा मोनसे नांगौ जायो आरो बोखांनो थाखाय। बे औवानि दान्दा औवानि दान्दाखौ जों बाहायो बेनि थाखाय। ओमफ्राय बिनि उनावनो नोंथां ओ जोंहा फैबाय नोंथां ओरै हमनो थाखाय दै दैयावहा जब' जब'यै हमनाय जायो आरोना बेखौ फल' होनना बुङो आरो जोंनि ओनसोलाव। नोंथाङा बुंखादों बेखौ माबारै बानायनाय जायो औवाखौनो हेबनानै। बानायो आरो बेबायदि ओमफ्राय बेखौ औ माने ओरैनो ओ ओरै होलाय ओरै होलाय बिदि आरोना फज'यो आरो दैयावहा। बेयावनो नाया नांलाबायो ना गिदिरखौसो मोनो आरो बेहाय ना गिदिरजों। आरो बेबायदिनो औवाजों बानायनाय होनबा आरो नोंथांजों बोरसि बोन मोननाय जायो दान्दा बोर सि होनना बुङो जों दान्दा औवानि औवा फिसाखौ दाननानै जों दान्दा गोलाव खालामनानै बेहाय ओ खुन्दुं खानानै बोरसिखौ खायो आरोना। ओमफ्राय बोरसिखौ खानानै जों बेहाय ओ जों थुंगा मोनसे लागायो बे। औवा औवा औवानि नङा बेयो दैयाव मोनो बेखौ बे बिफांखौ। बे गोरै माने बियो ग गोदो होआ आरो बोरसिखौ। बे गोजौआवनो लाखिबाय थायो आरोना ओमफ्राय ना अरबा मोने जों थाल मोनो। फ्राय बिनि उनावहा जों दान्नानै लानाय बे औवानि दान्दाजों जों नाया जेब्ला अरो बेखौ बोना हायो आरो नाया फैयो आरोना बेबायदि आरो नोंथां। औ बेबायदि मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आरो बिदिनो जोङो बे आ जेरै जों बेखौ मा होनो बोरसि मोनसे दंबावो आरो। ओ थुंगाजों बानायनाय। दोनना गालाङो आरोना खानस्रिफोर सोनानै बा बिदैफोर सोनानै दोनना गालाङो बेवहाय। बिनि उनावहा हारसिं अरना थायो नाया बेहाय उनावहा जों बेखौ लांफैयो आरो। बेखौ बिदि आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि ओ ना हमनाय खान्थिफोर दं आरो गासैबो जों ओ ना हमनाय खान्थिफोरखौ बानायनायनि आगजुफ्रा जों औवाजोंनो बानायो। जेरै नोंथां जेखाइ दं आरो ना लानो थाखाय जोंहा खबाय दङ। औ बेखौ बांसिनै आइजोफ्रा गुरो आरोना जेखाय
औ औ।
औ औ जेखाइजों ना गुरबाय ना गुरनानै बेहाय जों बोखाङो ओमफ्राय बेहाय ना माफा मानै फैयो आरो ना फिसाफोर।
बेखौ जों खबायाव सोना लायो आरोना बेबायदि आरोना नोंथां। उम औवानि ओ आगजुजों बानायनाय ना हमग्रा जिनिसफोरा। बा मुवा बेसाद बिदि आरो ओ आरो दिनो दंबावो औवानि सोलायैबो बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां औ औ। दे दे नोंथां औ दोन्थ'बाय बिदिबा।